हेलौ नोंथां
नोंथां
औ
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा
अ नोंथां नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ
जोंनि गामियाव बैसागो फोरबोखौ माबायदियै खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो बैसागु बुंब्लाथ' जोंनिया गोदो गोदाय बैसागुखौ ओ से दान खुङोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बे ओ जोङो बेफोरखौ बिजाब एबा गोदोनि आबौ आबैमोनखौ जों ओ ओ खो बुंनो खोनानायखौ जों मिथि मोनदोंमोन आरो नोंथां। ओ खिन्थु दा बिदि खुंनायखौ जों नुनो थांला नङा होमबा नोंथां? औ जोंना बैसागुआव स्नि सानल' खुंनायखौ नुनो मोनो आरो अ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बैसागोखौ मोननै ओ मुंजों मिथिजायो जेरै मोसौ बैसागु एबा मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो जों गिबि मोसौखौ थुखै खानखालि जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय गि बियावनो जोङो गोबां मुवा बेसादफोर बुथुमना लानांगोन नङा हा नोंथां? औ बिदिनो जोङो बिदिनो फान्थाव बिदिनो हालदै गोथां बिदिनो पानेलाव बिदिनो दिग्लि गुथिफोरखौ ओ जों बुथुमना लानानै जों मोसौखौ दुब्लि ओ जों मोसौखौ ओ दैमा एबा हाखर एबा बिलोफोराव थुखैलाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिनो जों मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव ओ जों जेब्ला बे मोसौ थुखैनाय नै आग्लायनाय बे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माला सुनानै बेखौ जोङो मोसौ गुलिनि ओ दरखं मोखांआव एबा ओंखाम संग्रानि दरखमखआव जोङो आलायना दोननाय नङा होमबा नोंथां?
औ थिग बेबायदिनो। जोंनिया ओ बैसागु बुब्लाथ' बैसागोआव गोबां ओ गोखा ओ गोखा मैगं गं थाइगंफोर जायो नङा होमबा नोंथां गोखा गोखै। ओमफाय थिग बेबायदिनो बेफोरनि मैगं ओ थाइगंनि नोंथांनो मोन्नैसो फोरमायनो सानदों। औ बिदिनो जोङो बैसागु बोथोराव जों बिदिनो औ। बिदिनो जोङो बिदिनो मानिमुनि गिदिर मानिमुनि फिसा बिदिनो दिंखिया थालिर फस्ला बेफोरखौ जायो आरो नोंथां।
औ थिग बिदिनो बे मोखौ थुखैनायनि बिदि ओ बिनिनो ओ उन ओ उनखालि बिदिनो सानसे उन फालि जोङो मानसि बैसागु फालियो आरो। अ थिग बेबायदिनो मानसि बैसागुआव जों गिबियावनो जोङो ओ फुङावनो दुगैै लोमै जोङो न'नि आलारि बाथिखौ जों लगायो आरो नोंथां। औ। थिग बेबायदिनो जों न'नि आलारि बाथिखौ लगायनानै जोङो बिदिनो जों न'नि गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो उ उन्दैफोरखौ अन ओ बोरै होयो एबा अनो आरो नोंथां। अ थिग बिबायदिनो बिदिनो अननायजों सोरबा सोरबा जोङो मानबो होयो गस्ला आरो जेनेबा गामसा बिदि अननानै मानबो होयो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो औ। जों थिग बेबायदिनो गावनि न'खराव खुलुमखांनानै जोङो गामि फारसेबो जोङो ओ बिदिनो ओंखारलाङो आरो खुलुमनो, गामिनि गेदेर गोलावफोरखौ आरो उन्दैफोरखौ अनो आरो। थिग बेबायदिनो बैसागु समाव जोंनिया ओ मानसि ओ जेनेबा मा जायबा ओ रुंसारि जालांनाय न'खरनि मानसि थायो बि सोरनोबो जोङो गाननाय जोमनायबो बाउनाय नेमखान्थि दङ आरो जोंनिया बैसागो समाव। नंगौ थिग बेबायदिनो बेनि ओ बे साननि अखानायै बिदिनो जोङो मोसानो ओंखारो गासैबो ज' ज'नो जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै, गथ' गथाय जों बिदिनो गामि खाथि खाथि बेयाव ओ थानाय दाब दाब जायगायाव जोङो मोसाहैयो आरो नोंथां। बिदिनो जों मोसानानै जा माइरं एसे एबा फैसा हरो बेखौ जोङो ओ लाना फैयो आरो न'आव। बिदिनो जोङो बिदिनो मोसा मोसा जेब्ला बैसागोनि ओ स्नि सान बिदि जोबथा सान जायो अब्लानो जोङो गामियावनो मोसायो आरो नोंथां।
बिदिनो गामियाव मोसानानैनो जोङो गामिनि सुबुंफोरा जा माइरं एसे फैसा एसे हरो जों बेखौनो लाना फैनानै जों ओ खाना जानाय एबा लाव खार ओंखाम जानो थाखाय जोङो हाथाइ एबा बाजाराव जों हाथाय खालामहैयो आरो नोंथां। ओ बेयाव हाथाय खालामनानै जोङो जा नांगौ मैगं थाइगं बेदर ना जों लानानै जयैनो ओ लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। ओ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ।
बैसागु फोरबोखौ
औ।
जोंनावबो बिदिनो नोंसोरनि बाय नोंथांमोननि बायदिनो एखे रोखोमैनो
औ औ नंगौ नोंथां। ओ औ नोंथाङा मिथि बायब्ला बैसागो फोरबोआव मा मा बिदिनो मैगं थाइगं जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांआ?
हागोन नोंथां।
औ।
बैसागु फोरबोआव जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गोखा गोखै जायो जेरै खुंखा, दिंखिया, थालिर फस्ला, थाइजौ फिथाइ, खान्थाल फिथाइ,
ओ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना गोखा गोखै मैगं जों खां बुथुमनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ ओ नोंथाङा ओ मोन नोंथांमोननि गामियावबा बैसागु बैसागु खौ आगोलनि बायदि से दान आरो ना स्नि सान खुङो नोंथां?
जों जोंनि गामियाव नोंथां बैसागुखौ स्नि सान खुंनाय जायो।
औ। ए बिदिनो बैसागो रंजानो औ बिदिनो बैसागो रंजानो थांनायाव नोंथांमोननि जेनेबा गामि एबा ओनसोलाव ओ मा मा गाबनि दख'ना एबा मा मा गाबनि गामसा गानो नोंथां नोथांआ एसे फोरमायना होलाय
औ जागोन।
हिन्जाव ओम आइजोफोरनि गाननाय जोमनाया जाबाय दख- नाया गोमो।
औ।
लाया गोजा।
औ औ।
खानायाव। कप' फुल लानानै। बेबायदिनो देलायनानै।
औ।
बेबायदिनो फोथा लिस्टि मोजां खना आसार गानना। नै जों मोसानायखौ नुनो मोनो। हौवासाफोरनि बेलायाव आरो जों गस्ला गुफुर।
औ।
गामसा गोथां गाबनि ओमफ्राय आर'नाइ बेफोरबायदि। बे गान्नायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
जेनबा ओनसोलाव बैसागुफोरखौ गासिबो ज' ज' रजानो ओंखारनायखौ नोंथाङा। नुनो नों थांदों नामा नोंथां।
औ नुदों नोंथांजों गामियावबो बिदिनो ज' ज' बोराय। बुरै गथ' गथाय बयबो जमायै बैसागु। खौ खुंनाय जायो नोंथां।
औ। औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बैसागुफोरखौ गोबां। औ गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनाय गाननानै आं। ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। उन थिग बेबायदिनो हिनजावसा एबा लाइमोनफोरा जोंनिया दख'ना। गोमो आरो बिदिनो ब्लाउस बुरजा आरो आर'नाइ लायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो हौवासाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोबा हौवासाफोरखौ गामसा गोथां आ। आरो गसला गुफुर आरो आर'नाइ लानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ थन्दिबायनो। औ नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि ओ बर'फोरा।